हेल' औ औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दायो?
आंङो दायो ओरैनो जिरायनानै दं
अ बिदिब्ला आंङो नोंथांजों माखासे बाथ्रा सावरायनो सानदों नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला आंङो जागायनोसै।
औ औ।
जोङो फिथाइ सामथायाइ होनोब्ला जों बयबो जायो बा मिथियो नङा होमबा?
औ औ।
ओ नोंथांनि जायगायाव मा मा फिथाइ सामथायाइफोर मोननो हायो एबा मा मा फिथाइ सामथाइफोर आबाद खालामो आरो नोंथाङा ओ मा मा फिथाइखौ जानानै मोजां मोनो बिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां बिदिनो जोंनि जोंनि ओनसोलथिंथ ओ गिबियाव जेनेबा दा बोथोराव जेनेबा दाथ' गोलोम बोथोर ओ बिदि दाबो दा बायदियाव मोनफैनाय ओ बोथ थोराव मोननाय फिथाइ सामथायफोर जेरै थायजौ, खान्थाल, आनारस, लेरक ओ थालिर, गय ओमफ्राय बिदिनो मुदोमफुलफोर बेफोरखौथ' ओ गोजां बोथोरफ्रावबो मोननाय जायो माने गोलोम बोथोरावबो मोननाय जायो ओमफ्राय बिदिनो माने ओ बिदि बेफोरखौ मोननाय जायो फिथाइ सामथाइ होननानै बुङोब्ला बिदिनो थाइजौ थाइजौ फिसो थाइजौ फिथाइ होननानै बुङोबा ओ नोंथाङाथ' मिथिखायो?
औ।
ओ बिदिनो थाइजौ फिथाइआ बिदिनो थाइजौनि थावनाया गोदै जायो। ओमफ्राय बिदिनो ओ थाइजौआ गोथां समाव गोखै जायो ओमफ्राय बिदिनो थाइजौआ गोथां समाव माने गोथां कालार जायो आरो जेब्ला मोनो अब्ला गोमो गोजाहां माने खाालार जानायखौ जों नुनो मोनो। ओमफ्राय बिदिनो माने थाइजौनि थावनाया माने जायगा लाय जायगा माने आलादा आलादाबो जायो आरोखि जेरै ओ हासार जेनेबा बांसिन हासार बरहा गोनां जायगायाव माने थाइजौखौ बिफांखौ गायोबा माने बिनि था-थावनाया बांसिन गोथावसिन जागोन आरो माने गोदै गोनांसिन जागोन ओमफ्राय बिदिनो हास्राव जेनेबा हास्राव हाफोराव जेनेबा गायोबा माने बिनि थावनाया ए-एसेबाबो माने आलादा जागोन आरो माने।
औ।
बिदिनो बारा माने बारा गोथाव नङै जागोन आरो बिदिनो।
औ।
ओमफ्राय बिदिनो ओ दंबावो बिदिनो आनारस आनारस होननानै बुङोबो जों मिथिनो मोनो। बिदिनो बिलाइनि सायाव फिथाइ बिनि सायाव बिलाइ ओ बेखौ जों बिदि बुंनायखौ जों नुनो मोनो आनारसखौ।
औ।
ओमफ्राय बिदिनो आनारसखौ जों गिबियाव ओ गायनो थाखाय माने बेखौ बिनि जा बिलाइ बाहागो माने बेखौनो गायनाय जायो आरोखि आनारसखौ ओ बिदिनो आनारसनि थावनाया ओ गोदै मानि बिदिनो अबेबा आनारसआ माने एसे गोखैबो जायो ओमफाय गोदैबो जायो आरोखि। माने बेबो हासार नायै हासार आरोखि बिनि थावनायाबो। बिदिनो ओमफाय ओ आनारस गुदि गिबियाव मानि मारै गायो होननानै बुंब्ला बिदिनो आनारसखौ ओ गिबियाव गायनो थाखाय मानि ओ ओ मानि बिनि जा खर' गोजौआव माने जा माबा थायो ओ बिलाइ थायो मानि बेखौनो गायनाय जायो आरोखि मानि आनारसखौ। ओमफाय बेखौनो माने गायनानै उनाव माने बेनो फिथाइ होफिनो आरोखि। ओमफाय बिदिनो ओ जोङो खान्थाल खान्थाल होननानै बुङोबा जोङो खान्थालखौ गोथाङावबो जायो गोमोनावबो जायो। ओ नोंथाङाबो नोंथांमोनथिंबो बिदिनो खान्थाल फिथाइफोरखौ जायो जानो हागौ दा बोथोराव। दाथ' मोनफ्लेबाय थानाय खान्थालनि खान्थालफोरखौ मोनफ्लेबाय थानाय बोथोर दाथ'। ओमफाय बिदिनो ओ खान्थालखौ माने गिबियाव माने गोथाङाव ओ बिनि थावनाया माने एसे दैसु गोदैहां जायो ओमफाय बियो जेब्ला मोनो अब्ला मानि गोमोन जाब्ला माने गोदै जायो आरोखि ओमफाय बिदिनो खान्थाला फिथाइ होनायजों लोगोसे बिदिनो खान्थालखौ गोरलैयाव मानि खान्थाल गोरलैयाव मानि बेखौ ओ ओंख्रि संनायावबो ओ बाहायनाय जायो जोङो ओंख्रि जानायखौबो जों नुनो मोनो। बिदिनो बुंनो थाङोब्ला ओ बिदिनो जेरै खान्थालखौ ओ अमा बेदरफोरजों संनाय दाउफोरजों संनाय माने बेफोरखौ जों नुनो मोनो खान्थाल गोरलैखौ। ओमफाय बिदिनो खान्थालखौ खान्थाल ओ खान्थाला जा ओ फिथाइ होनायजों लोगोसे मानि गोबां बा ओ खामानियाव बाहायजायो बिनि दंफां जेनेबा जा बिफांफोर बेफोरो जोंनि गरम बोथोरफोराव सायाबो होयो बिदिनो लोगोसे ओ बिदिनो खान्थालनि जा ओ फिफां माने खान्थाल बिफाङाथ' गिदिर जायो जोंथ' नुखायो। खान्थाल बिफांनिङा माबायदि जायो माने खान्थाल गिदिर माने बिफां माने बेफोरखौ हाफायनानैबो दंफां सियार ओ थखथा बायदिसिना बानायनोबो हायो आरोखि माने बिदिनो फिथाइ होनायजों लोगोसे मानि गोबां आलादाबो ओ मानि आलदा आलदायावबो जेनेबा सियार टेबोल बानायनाय औ बेफोरावबो माने हेफाजाब होयो आरोखि। ओमफाय बिदिनो ओ दंबावो लेरख' ओ फिथाइ लेख'नि थावनाय बिदिनो गोदै गोखैहां जायो बेफोरखौ बिफांखौबो जेरैबा ओ गिबियाव माने बिनि बेगरखौ गायनाय जायो गिबियाव जेनेबा लेरख बिफांखौ बिदिनो बेगरानो मानि बि उनाव सेवनानै माने गाजा खिलिनानै लासैनो देरबोयो बेबो माने बांसिन बिफांफोरानो जा बेगर थायो माने बेफोरो बेगरजोंनो ओ माने थांखाङो आरोखि माने ओ बेगरखौ गायनानै होबानो माने गाजा खिलि जानाय माने ओ गावनो हारसिं थाङो आरोखि बिदिनो थालेर दा माने थालिराथ' जोंथ' मिथिखायो थालिराव माने गोबां दै थायो होननानै माने गिसि बेफोरखौ माने थालिरनि थावनायाथ' गोदै जों बेखौथ' मिथिखायो बयबो बिदिनो थालिरा गोबां आलादा आलादा रोखोमनि थायो बिदिनो थालिर दाउखा बिदिनो थालिर हाइट बिदिनो भारतमुनि बिदिनो सिनफानजि मानि गोबां आलादा आलादा थालिरबो नाम थायो बिदिनो अबेबा थालिरा बिगर गोनां बेफोरबायदि ओमफ्राय बिदिनो थालिरखौ मानि खेबसे दानखांनायनि उनाव माने खेबसे बिफांखौ जेनेबा फिथाइ मोनफिननो थाखाय माने बे थालिर फिफांखौनो दानफिननांगौ आरो ससे बिदिनो दानफिननानै माने फिथाइ होयो अब्ला नोंथाङाबो जेनेबा नोंसिनि ओनसोलथिं जेनेबा ओ मा मा फिथ थाइ मोनो ओमफ्राय बेफोरखौ जेनेबा नों मा फिथाइखौ जानो मोजां मोनो ओमफ्राय ओ बेफोरखौ जेनेबा माबोरै गायनानै माने मोन सोरजियो जेनेबा माबोरै माबोरै गायनानै गायनानै मानि फिथाइ मोननो हायो मानि बेफोरनि बागै नोंथाङा जेनेबा जा मोनथियो मानि बिनि बागै एसे फोरमायना होदो नोंथाङा
औ थारैनो नोंथाङा फोरमायनायखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय ओ दा आंनि मिनथिनायावहाय गोबां फिथाइफोर दङ जाय फिथाइफोरनि मुंखौ बुंजोबनायाबो गोरलै बाथ्रा नङा खनसेयैनो बुंजोबनो हानाया बेनि गेजे रावनो आङो मोननैसो फिथाइफोरनि मुं मख'गोन ओ जेरैहाय जोंहा बांसिनै थालिर
थाइजौ खान्थाल ओ बिदिनो तरमुस आरो लेरख' लिसु बा मुदुफुल बेफोरखौ जोङो जोंनि न'खरफ्राव गोरलैयैनो मोननो हायो ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां दंबायो जेरै कमला आपेल आंगुर स्ट्रबेरि बायदि रोखोमनि फिथाइफोर दं आरो बे फिथाइफोरा इदिनो खायसेया गोखै खायसेया गोदै खायसेया गोफा बायदि रोखोम बायदि सुवाद आरो दा आं मोजां मोननाय फिथाइ होननानै बुङोब्लाथ' आङो आंहा बिदि बबेबा मोनसेल' आंनि मोजां मोननाय बे नङा आंहा
औ
माने बिदिनो मोननै मोनथाम रोखोमनि दङ ओमफ्राय बिनि फ्राय जेनेबा माबोरै गायो होनोब्ला जोङो फिथाइ सामथाइ गायनानैहाय बे फिथाइ सामथाइ गायनायखौहाय मुलि होआलासिनो जोङो न'आवहाय लकेल गायनानै जानो हायो आरो जोंनि देहाफ्रा फिथाइ सामथाइ जानायजों थाजिम जायो आरो बे फिथाइ सामथाइखौ जोङो फालांगियारि बिथिंबो खालामनो हायो जों बेखौ ओ दखान हाथाय बाजार गलाफ्राव फाननानै जोङो रांबो आरजिनो हायो बे रांफोरखौ जोङो न'खर सालायनाय बा फिसा फिसौ फोरोंनाय बायदिसिना खामानि दामानियाव बे रां खौ जों बाहायनो हायो बिनिफ्राय जोङो जेन'बा थालिरनि बेलायावनो रायलायबाय
औ
नोंथाङाबो माखासे खोथाखौ फोरमायखाबाय जेन'बा थालिरखौ माबोरै गायो दा आं नोंथांनो नैबेखौसो खिन्थानो सानबाय जे थालिरनिफ्राय जोंहा मा जायो
औ औ
जोङो थालिर फिथाइनिफ्रायहाय ओ सेफ्स होननानै मिथियोना नोंथाङा
औ मिथिया
सेप्स मेथायाइ बेखौ बानायनाय जायो आरो बिनिफ्राय थालिर फिथाइजोंहाय ओ बर'नि मोनसे लोंग्रा जौ बेखौबो बानायनो हायो बिनिफ फ्राय आरो जों जुइसफोरबो बानायनो हायो आरो बायदि रोखोम रोखोमनि थालिरजों मिक्स बनायनानै मेथाइफोर बानायनो हायो
औ
आरो बेनि थालिरनि मैखुनखौबो जोङो ओंख्रि जानो हायो आरो बे थालिर बिफांखौहाय जोङो गायोब्ला माने जों जाय जायगायाव गय गय बिफां गोरलै गोरलै गायदों बे जायगायावहाय गेजेर गेजेर थालिर बिफ फां गायनानै होयोब्ला माने बे थालिरा बिफाङा गोबां दै थायो नालाय आरो बेयो गावनि रोदाजों गोबां दै बोनानै ओ गय बिफांफोरख खौहाय दै जगायनायाव मदद होयो होनना नै आं मिनथियो आरो औ बेनिफ्राय जोंहा लेसु होननानै बुङोब्लाबो लेसुनिफ्रायबो जोङो बेखौ ओ गोबां रोखोमनि फ्रडाक्टफोरबो दिहुननो हायो जेन'बा ओ फुननायानो होन बा जानायानो होन बा लोंनायानो होन लेसुनिफाय जोङो जुइसफोर दिहुननो हायो
औ
ओ बिदिनो लिप बामफोर बनायनायावबो जोङो बिनि फ्लेभार होनानै बनायनो हायो बिनिफ्राय आ आरो ओ गोबां फिथाइफोर दंबायो बिदिनो जोंनि देहानि थाखायबो मोजां आरो जोंनि बे मा होनगोन फालांगि खालामनायनि थाखायबो मोजां आरो जोङो तुरमुस फिथाइनि सायावबो सावरायनो हायो बेबो जाहैबाय ओ तुरमुस फिथाइखौबो जोङो ओ दैज्लां समावनो मोनजायो बे समाव माने औ जोबोद बोथोरा गरम जायो नालाय जों बे फिथाइखौ जानानैहाय जोंनि देहाखौ थाजिम खालामनो हायो बे फिथाइयावहाय माने गोबां रोखोमनि दाइनजि जौखोन्दोनि दै थायो होननानै जों मिनथियो आरो
औ औ
अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नामा औ दे बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनानै औ जोबोद गोजोननाय थाबाय दे बिदिब्ला औ